हेल औ नोंथां
औ नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथां
आङो दङ ओरैनो दायो जिरायग्लांनानै न'नि बिफां सायावनो
औ बोथोरा गरम ना नोंथां
बोथोराथ' गर'मानोमोन नोंथां ओमफ्राय एसे अख अखा गोग्लैनानै दायो थान्दा जानानै दं
औ औ दायो होमबा जोङो एसे ओ सावरायनोसै बर' ओ बर' बिजोंनि बागै जोंहा बर' बिजोङाव माबोरै सोलिगासिनो आरो माबोरै ओ सोलिलांगोन। बेफोरनि बागैनो एसे सावरायलायनोसै आरो औ
नोंथाङा होमला दे जागायदो
औ जोङो ओ बर' बिजोङाथ' जोंहा अ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बर' बिजों मोनबाय ओ गोबां माने दासिमाव माने गोबां ओ जौगाबाय आरो जोंहा गोबाव गोदोनि समाव गोबां खस्थ' खालामबोनानै बा ओ सोमावसारबोनायनि गेजेरजों जोङो बर' बिजोंखौ ओ गायसननो हाबाय जोङो। मोननो हाबाय लोगोसे जोङो ओ भारतनि संबिजितनि ओ दाइनथि फारियाव जोङो ओ सोसन जाबाय जायखौ बर' बर' रावखौ आ थिक बेबायदिनो माने माने सिनायथि जाबाय आरो जोंनि रावा भारत हादराव नाथाय ओ अ नाथाय आथिखालाव जोङो ओ नुनो मोनसै जे ओ बर' बिजोङा माने फरायसलि फरायसलिनि फरायसालिफोरनि बिथिङाव ओ नायोब्ला जोङो बर' बिजोङा माने एसे गोमोरलांनो हमनायखौ जोङो हमदां हायो आरो एसे मानोना ओ फरायसालिनि बिथिङाव जोङो फरायसाफोरा माने बे बर' बिजोङाव ओ फरायला लोगोसे जोंनो सरखारनिफ्रायबो जों सोरखारि फरायसालिफोराव ओ बे फरायैनि जाहोनबो दङ फरायनायनि फरायैनि जाहोना जाहैबाय जोंनो ओ फो सरखारि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि होआ सासे सासेल' थायो जायनि जाहोनाव जोङो मोजां फोरोंनो हाया गथ'फोरा बा फरायसाफोरा मोजां ओ रोङा बेनि थाखायनो माखासे ओ न'खरनि बिगोमाफोरा सर बर' बिजोङाव बा सरखारि ओ बर' बिजों फरायसालिफ फोराव होआलासिनो गुबुन आलादा जेरै ओ इंराजि खायफा खायफाखौ जों असमिया बेफोरबायदियाव होनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो आथि हेलौ माने जोंना बिदि जदि था थांबाय थायोब्लाथ' ला लासैयै जोंना बर' बिजोङा माने गोमालांनायनि आसायै मिजिंसै आरो आसायाव दङ ओ बुंनो थाङोब्ला मा होननो ओ गोबां माने गोबां ओ जोंनि गेजेराव बुंनो थाङोबा माने गोबां गोरों गोराफोरानो बिखौनो मावगासिनो आरो जायफ्रा जायफ्रा जोंनो बोसोन होयो जोंनो बर' बिजोंखौ नांगौ बर' बिजोंआवनो जों फरायनांगौ नै गोबां गिदिर गिदिर गिदिर गिदिरफ्रा गिदिर जायफोरा लेक्सार होयो मिथिं दावथिङाव ओ खोथा बाथ्रा बुङो बैसोरनि बैसोरनो गावसोरनि फिसाफोरखौ जोङो बे बर' बिजोङाव ओ सरखारि फरायसालिफोराव होयिखौ जों नुनो मोनो थोंजोङैनो थिग बेबायदिनो लोगोसे आरो जोङो माखासे समाव माने माखासे जायगायाव जों ओनसोलाव बा नुनो मोनो ओ गाव माने गावनो
बर' बिजोङाव सरकारि स्कुलाव माने मास सार बा फोरोंगिरि नाथाय बियो गाव गावनि गथ'फोरखौ बियो बे बर' बिजोङाव होआ माखासे ओ आं नुनाय दङ माने माखासे एगजामपोल। बिसोरो माने ओ इंराजि एबा ओ अस'मिया बिफोरबायदि ओ बिजोङावसो होनानै फरायहोदों आरो बा बिफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि ओ बर' बिजोङा गोमालांनो गोमालांनो हागौ आरो जों बिदि जाबाय थायोब्ला ओ नोंथां बायदिब्ला मा सानो बेनि सायाव?
नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राफोर थारैनो सैथो दा आंबो बेखौनो बुंनो सानगोन आथिखालावहाय बर' बिजोंनि थासारिया सिगां समहालागै जेबायदि एसे गोग्लैसोनायमोन। दास समफोराव एसे गाहामानो जादोंमोन दा आं थोंजोङै नैबि बाथ्राफोरखौ आंबो सरजाब देरफानानै बुंनो सानो। जे नोंथाङा माखासे बुंबोबाय माने जोंनि बर' बिजोंनि एबा सरखारि फरायसालियाव आङो स्पेसेयेलि नैबे गुदि फरायसालिफोरखौनो बुंनोसै दा बिफोरावहाय फरायसाफोर खौ गामि ओनसोलनि बिमा फिफाफोरा फरायहोनाया माने जोबोद माने खम जानानै थाबाय आरोखि एसे खम नुनो मोन्दों आ थिखालाव दायो सिगां एसे आगोल सम फोरावहाय एसे बाराद्राय बिदि नंद्रायामोन नाथाय आथिखालाव दायो गोबां खम नुनो मोनदों जाहोना बेनो माने गासिबो माने प्राइभेट फरायसालिमायाव हगारजोब्बाय आरो बिदानै गुबुन मिडियामावहाय आरो गुबुन मिडियाम नङाब्लाबो मानि प्राइभेटाव फरायहोबाय आरोखि दा खोथाया आं बेखौनो सानो जे जुदि सरखारि बिजों एबा जोंनि मोनसे जेन'बा प्रभिन्सियेेलाइस जानाय माने मोनसे सिनायथि जानाय सरखारारजों सिनायथि जानाय मोनसे फरायसालियाव जुदि हाबहोआब्ला
औ
जुदि हाबहोना हाबहैयोब्ला मानि बै जाय सरखारजों सिनायथि नङै मोनसे फरायसालिफोराव दा नैबेबायदि जुदि गुदि फरायसालिया जुदि गंफा गंफा गामि ओनसोलनिफ्राय थैनानै थाङोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाल' थैनाय नङा जोंनि बिजोङाबो लासैनो गोमालांगोन। आं बेखौ सानो आरोखि दा बेबायदिखौ नोजोर होनानै जोंनि गारजेन फोरा जोंनि बिमा फिफाफोरा जोंनि बे गुदि फरायसालिखौ जोनो जोङो मानि मोजाङै फरायसाफोरखौ फरायनायनि सिदानथ' एबा मोजाङै फरायनायनि ओ मोनसे दायथ'खौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो लोगोसे बे गुदि फरायसालिया जुदि मोजां जानांगौबा बिनि फोरोंगिरिफोराथ' जोबोर खम नुनो मोन्दों माने अब्बा स्कुलाव सासेल' जागासिनो दं माने एथलेसबाबो माने सानै साथार थानांगौ हा माने सासेल' नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव मानि मोजां मोनसे फोरोंथाइ गैयिनि थाखाय प्राइभेट स्कुलाव थांनाया बेबायदिबो जादों।
औ नंगौ।
बेबायदिखौहाय मानि ओ मानि जौगाहोनो एबा मोजां रोखोमै जुदि लांबाय थानोब्ला जोंनि गोजौआव थानाय माखासे लिडारफोर बर' लिडारफोर आरो लोगोसे पलिटिकेल पावाराव थानाय ओ सरखारनि मानसिफोराहाय बेबायदिखौ नायनानै थाबैनो फोरोंगिरि नांगौफोरखौ थिसननानै होनांगौ आरो लोगोसे बेफोरखौ मानि नोजोर होनानैहाय मा नांगौ मा बिजाब नाङा बेफोरखौ खेल लानानैहाय आरो लोगोसे माखासे ओ ए वारनेस प्रग्राम गामि गामि गुदि फरायसालियाव लाबोयोबा आं मोजां जागौ होनना सानो। बर'फोरनि गेजेरावनो मोजां मोजां गोबां। मानि बोसोन होनो हाग्रा। माखासे ओ ओ पि-ऐस-डि स्कलारफोरबो दंसै। आरो लोगोसे बेफोर इडुकेसन। सोमोन्दो। थानाय गोबां बोसोन होनो हाग्रा गिदिर गिदिर मानसिफोर दंसै जोंनि गेजेराव बेनिखायनो आङो बेफोरखौहाय लुबैयो आरोखि जेनेबा गुदि फरायसालियावहाय सरकारा फार्स्टलि मानि फोरोंगिरिनि थिसन्थाइखौ मोजां खालामनानै होग्रोनांगौ। आर बिनिफ्राय बेवहाय गामिनि गामि बेंगिरि एबा गामि गोराफोरजों सावरायनानै बेवहाय माखासे ओ मोजां बोसोन होनो हाग्रा माखासे मानसि गिदिरफोरखौ लाबोनानै गामियावहाय मास मोनसेयाव खनसे हायाब्ला बो मानि एसे गोबावजों बिदिनो ओ बोसोरसेयाव हायोब्ला खननैसो नङाब्लाबो खनसेखौनो बुंबाय आं मानि बेबायदि मोनसे ओ एवारनेस प्रग्राम मोनसे बेफोरनि सायाव माबोरैहाय जों सोलोंथाइखौ लानानैहाय मोजां गियान फरायसाफोरनो होनो हायो आरो माबोरै लानो हायो आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफोराहाय बे गुदि फरायसालियाव फरायनानैहाय माबोरैहाय गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानानै गावखौ सुबुं सम्पद दैखोनो हायो बेबायदि मोनसे प्रग्रामफोर लानानै ओ बेफोरबायदिखौ लानानै माने एबा लायोब्ला गाहाम जागोन होननानै सानो आरोखि आं नोंथां।
नंगौ औ नंगौ नोंथाङा ओ बुंनाया थारैनो जोङो बै फोर ओ फरायसालिफोरनि बा बिजोंनि सायाव जोङो नोजोर होनोब्ला बा फरायसालिनि आंखालखौ जोङो सुंनोब्ला ओ जोङो गुबैयै बे ओ राजखान्थियारि ओ दोलोआव थानाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना ओ गोजौआव थानाय बिथांमोना ओ बैफोर खामानिखौ नोजोर होनांगोन। ओमफ्राय ओ मावनो नाजा। जानांगोन ओमफ्राय सोरखारनाव नारसिननांगोन आरो बेखौ जोंनो ओ माखासे फोरोंगिरिनि आंखाल। बा लेखा ओ बिजाबफोरनि आंखाल बैफोर आंखालखौ सुफुंनो थाखाय अब्लासो ओ जोंनियाव बियो माने ओ आबुं जागोन आरो नङाब्ला जोङो बिनि बिसोरनि बिसोर दैदेनगिरिफोरनि अनगायै जोङो बेखौ मावनो हानाय नङा आरो। हाया माने। ओ बिथांमोनानो बेखौ नोजोर होनानै मावनांगोन। नाथाय ओ जोङो लाखिनांगोन नाजानांगोन। जोङो जों जोंनि बिजोंखौ जों गोमानानै थाङोब्ला जोङो गोदोआव जेरै ओ जोबोद ओ जेंनायाव गोग्लैदोंमोन बेबायदि जेंनायाव जोङो फैफिननांगोन बा जोङो मोनसे हारि हिसाबै जोङो सिनायथि जानाया जोङो गोमालांगोन राव गैयाब्ला जोङो हारिमु बाबो जोंना फोरमायनो हानाय नङा जोङो मोनसे ओ हारिनि । हारिमु बा जायखिजाया ओ गुबै मुवाखौ दिन्थिनोब्ला फोरमायनोब्ला जोङो गावनि ओ आंगो ओ बिमानि रावजोंसो जोङो मोजाङै फोरमायनो हायो ओ बेखायनो जोङो ओ हारि राव थाब्लासो जों हारिमुवाबो था थागोन जोङो माने मोनसे हारि होननानै सिनायथि बर' हारि होननानै सिनायथियाबो थागोन बेनिखायनो जोङो ओ नाजानांगोन लाखिनानै। दोननो बा जोङो फोथांनानै लाखि बेनो बा जोङो एसे एसे दायो माने गोबां ओ जेंनायाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों बा बेफोरखौ जोङो बयबो बिनिफ्राय बोखांफिननो नाजानांगोन आरोना नोंथां।
नंगौ थारैनो नोंथां। होमब्ला? नोंथां होनबा बेखिनि आयदायाव सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।